हेल'?
हेल' नोंथां?
औ नोंथां औ खोनादों दे नोंथां रायज्लाय जागोन ना नोंथां? अखाबो हादों ना।
अखादै नोंथां नोंथांङा आंनिखौथ' खोनायदों? औ जागोन दे नोंथां एडजास्ट खालामजागोन।
औ औ नोंथां। माने नोंथांङा आं नोंथांखौ कल खालामनायनि गुबै जाहोना जाहैबाय - आंङो माने मोनसे आयदा लानानै नोंथांजों खोथा सावरायनो नागिरदों आरो नोंथां। नोंथां जुदि सावरायजायोब्ला नोंथां।
नंगौ सावरायनो हागोन नोंथां आं दा बे समाव ओरैनो दंङ।
औ नोंथां आंङो लानाय जि आयदा बे आयदायानो जाहैबाय माने जोंनि जि हादोरारि हाग्रामा। हादोरारि हाग्रामानि सायाव आंङो सावरायनो नागिरदों आरो जायखौनो जोंङो नेसनेल पार्क होननानै बुंनाय बा हिन्दीयाव बुंङो रास्त्रियाव उ्धान होननानै बुंनाय जायो। आरो ना नोंथां दा आं गिबियाव जेनेबा नोंथांनिफ्रायनो मिथिनो नाजागोन आंङो जेनेबा माहारिया जि हादोरारि हाग्रामा बेनि सायाव नोंथांङा एसे बुंना होगोन नामा?
औ औ नंगौ थारैनो दा। जोङो नेसनेल पार्क इंराजियाव दा।
औ औ।
बर'आवबा मा होनो माहारियारि हाग्रामा नंङा होमा दा बे नाथाय जोंङो जोबोद गोनां जेराव सुबुं समाजाव इक'ल'जि मानो होनबा आबहावायाव जोंनो गासैबो बिथिंखौनो नांगौ नालाय बेनिखायनो बेबायदिनो मोनसे ओनसोलाव जाय जायगायाव माने जिब जुनारफ्रा बांसिनै थानो थानो लायो। लादों बा थायो बैबायदि ओनसोलखौ जोङो ओ बेखौ सेफगार्ड खालामनो गोनां आरो माने बेख खौ जोङो जोथोनै लाखिनो गोनां जेराव बेखौ जों ओह बिसोरबायदि जायगाखौ जुदि जोङो मानसि थानो थाखायल' बाहायबाय थायोब्ला जोंहा आबहावानि थाखाय खहा गोनां बेनि थाख बिनो जोंनि माखासे ओ मेलेमजिबिफ्रा बा हादरनि गोरों गोराफ्रा बे फोरखौ बि ओ जखा खानानै होदों आरो बेनिफ्राय ओरै नेसनेल पार्क बेहाय जिब जुनारफोरनि जायगा नङा होमबा नोंथां
औ नोंगौ नोंथां औ
नि गेजेराव सिनायथिमोन नाथाय थेवब्लाबो आथिखालाव जोङो बर'फोर थानाय खाथि खाला ओनसोलफोलाव माने गोबां बेनि जोंहा फलानफोर होनो बर'आव फलान फोरा माने बेदर जानाय बेदर जान थाखाय बेफोरबायदि नेसनेल थांनानै सिरि सिरियै नाया जोंनि समाजनिफ्राय दासिमबो गोमोरनानै थाङासै बान आं सानो गोमोनायनै थाङैनि खारना माने मानि थाखाय गोनां बेफोरबायदि जोंनि नेसनेल पार्कआ बेखौ बुजिनो हायाखै आं बेखौसो सानो आरो
औ
औ दा नेसनेल पार्कआव जोंहा आथिखालाव गोबां माने ओ रां रांनि जायगा होननानै बुंब्लाबो बांद्राय बुंनाय जानाय नङा जेराव बेहाय गोबां मानसिफोरा जोंनि भारतनिल' नङा गुबुन गुबुन हादरनि हमनानै ला जोंहा मानास नेसनेल पार्क दं काजिरङा दङ ओरै रिसेनलि रायमना नेसनेल पार्क दं आरो जों
औ
मो मोननो हाबावो आरो जेराव
औ
दा जोङो मानासखौनो लानानै जुदि सावरायोब्ला मानासआ जोंहा ओरैबायदि मोनसे सम्पद मोननो हायो जिब जुनारनि जेरै मोसा
औ
मोसा लानो हायो मो मैदेर मै
आव आव
अमा फेसा जिबौ बिदि नो ओ खासेव
औ
आरो जों ना दैयाव जेरै ना गुबुन गुबुन जेरै सिखिरिफोर दाउसिन दाउ आ गोबां रोखोमनि आरोना बे मोनसे ओ ओरैबायदि मोनसे समायना जायगा जेराव जिब जुनारफोरखौ जोङो जों थानाय जायगाफोरावथ' जों मोननोनो हाला मानसि थानाय जायगायाव बेफोरबायदि ओरैनो नुनो मोनसै नाथाय बैफोरबायदि जुनाद बेफोरबायदिनि थाखाय जों जायगाखौनो गैया खालामनानै होबाय आरो दा बेनि थाखायनो जोङो जायगाखौ अरायबो जों जोथोनै लाखिनांगोन आरो जाय बिथांमोना आथिखाल समावबो ओ जेरै- ओ सुरां सिखारि
औ
बिसोरो फलानफोरा खाबु लानानै
औ
जिब जुनार बुथारो जेरै- माखासे ओ स्मक स्मकलारफोर जेरै- मैदेर हाथाइ गान्दा गान्दा गं नङा होमबा नोंथां बेफोरनि सुबिदा लानानै गोबां रां आर होनो थाखाय सुबिदा लानानै हाग्रायाव हाब नाथाय बे जोंनि थाखाय जोबोद खहा गोनां बेफोरबायदि मावनाया जोंनि थाखाय माने खहा गोनांसो आरो हादरनि थाखाय
औ नंगौ
ओंखायनो माने आं सानो जोंनि ओनसोलाव जाहाथे बेफोरबाय बे ओ जाथाया जाबाय थाया बेनि थाखाय आं जाय बिथांमोनहा जेरै- परेस्टारफोर जाय बिथांमोनहा हाग्रा ओनसोल खौ रैखा खालामनो थाखाय ओ नेयो बिथांमोना खम सम आं बे साखाथि साखाथि थानाय हाग्रानि ओ रायजो जानाय फोरनि गेजेराव माखासे ओ मा होनो बिदिखौ एवारनेस प्रग्रामखौ ला जानो लुबैयो आरो जाहाथे औ सांग्रांथि प्रग्रामखौ लाजानो लुबैयो अब्ला जोंनि मानसिफोराबो बिनि इम्परटेन्सफोरखौ मिथिनानै ओ बेफोरबायदि ओ जेरै- बेदर जानो थाखाय हाग्रायाव गावनानै लायनो बेफोरबायदि खामानिया जानाय नङा होननानै आं सानो आरो नोंथां।
थारैनो नोंथां नोंथाङा जोबोर बाथ्रा बुंबाय आंबो जिखिनि मिथिनो मोनामोन नों थांनिफ्राय मिथिनो मोनबाय दा आंबो आंनि फारसेनिफ्राय जिखिनि मिथिगौ आङो माने सावरायनाय बायदियैनो आं बुंनो नागिरदों आरो ना नोंथां जेरै- दहायनो नोंथाङा बुंखादों मोनसे नेसनेल पार्क बा मोनसे हादोरारि बा माहा-माहारियारि हाग्रामा होननानै बुङोब्ला जों बेखौनो मिथियो माने जोंनि बुहुमाव बेबायदिनो गोबां थार जिब जुनारफोर दङ दा जायफोर जिब जुनारफोरा माने गोमालांनो थांगा सिनो दङ जिब जुनारल' नङा माने बि फां लाइफांफोरा ओ गोमालांनो थांनाय बिफां लाइफां जिब जुनारफोरखौ बेंनानै लाखिनाय सरकारा जे फरेस्ट गार्ड फरेस्टार बेफोरबायदि बाहायनानै माने बेंनानै लाखिनाय मोनसे जायगा हाग्रा ओनसोलखौनो माने जोङो ओ नेसनेल पार्क होननानै बुंनाय जायो आरो ना नोंथां ओमफ्राय ओरैनो नेसनेल पार्क होनोबाथ' जोंनि आसामाव दा गासै गंस्नि नेसनेल पार्कफोर दङ जेरै- बुंनो थाङोबा ओरै- डिब्रु सयखया थाबाय जायनोखि माने डिब्रुगर जिल्लायाव दङ। ओमफ्राय ओरै काजिरङा थाबाय काजिरङाया ओरै गलाघाट आरो जरहाटआव गोलैनाय जाहैबाय। ओमफाय ओरै अरां थाबाय अरां आरो ओरै अदालगुरियाव गोलैयो। ओमफाय नामेरि थाबाय नङा होमबा नों थां बेनि उनाव आरो जोंनि जि बि टि सि बि पि टि सि ओनसोलावबो मोनथाम दङ। ओरै क'क्राझार जिल्लायाव गोदानै दाजानाय रायमना हादोरारि हाग्रामा थाबाय ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय सिखना जोहोलाव हादोरारि हा ग्रामा आरो जोंनि नैबे बाक्सायाव जाहैबाय मानास ओ हादोरारि हाग्रामा दा दहायनो नोंथाङा बुंखादों थारैनो नंगौ जे जों पार्क बारा बुंनाय जानाय नङा होननानै नंगौ थारैनो मोनसे हादोरारि हाग्रामा जानाय लोगो लोगो लोगोनो बेहाय माने गोबां गोजान गोजाननि दावबायारिफोरा बेहाय दावबायनो फैयो जिब जुनार खौ नायनो फैयो जिब जुनाराज लोगोसे बिफां लाइफांफोरखौ नायनो फैयो दा बेहाय जिहेथु गोजान -गोजाननि दावबायारिफोरा फैयो नालाय सुबुंफोर बै सुबुंफोरा बेसोर माखासे बेबायदिनो थाग्रा हटेल बा जानो थाखाय ओंखामनि हटेल फिथाइ सामथाइ फाननाय बा गलाफोर होनानै बिसोर बिसोरो बेहाय रां खामायनो हायो आरो आरो फारसेथिं जाहैबाय जिहेथु बेहाय दावबायारिफोरखौ माने ओरैनो हाबखानाय जाया बेनिफ्राय जि मोनसे नेसनेल पार्क बेनिफ्राय मोनसे सरखारा ओरैनो हायो आरो नोंथां नड़ा होमबा लोगोसे जि मोनसे नेसनेल पार्क बे नेसनेल पार्कआवबो बिदिनो गोबांथार जिब जुनारफोर थायो लोगोसे बेहाय माने गोबांथार बिफां लाइफां हाग्राफोरबो थायो दा बे नेसनेल पार्कआव थानाय जिखिनि जिब जुनारफोर बिसोरो थाग्रा खुलि हिसाबै बे अरनबारियाव थानाय बिफां लाइफांफोरखौनो बिसोरो थाग्रा खुलि हिसाबै बाहायो लोगोसे बे अरनबारियाव मोननाय जिखिनि फिथाइ सामथाइ बे फिथाइ सामथायाइखौबो बिसोरो आरो आदार हिसाबै जानानै माने थांनानै थायो आरो आरो मोनसे बाथ फोरा माने अरनबारियाव दहाय नोंथाङानो बुंदों जिखिनि जोंनि इक' सिस्टेम इक' सिस्टेमखौ जिखिनि मोनसे समानथाइ बा बेलेन्स खालामना लाखिनायाव अरनबारियाबो मैखोम बिफाव लायो आरो लोगोसे जोंनो जिब जुनारनो गोनां जानाय जिखिनि अक्सिजेन गेस बे अक्सिजेन गेसखौ जोङो बिफां लाइफांनिफ्रायनो मोननाय जायो जाय बिफां लाइफांखौ खौ जोङो नेसनेल पार्कफोराव गोबाङैनो नुनो मोनो आरो दा जुदि जोङो मोनसे नेसनेल पार्क थायाब्ला जिखिनि जिब जुनार बे जिब जुनारफोराबो माने लासै लासै गोमालांगोन होननानै आं सानो मानो होनोब्ला बेबायदि बेंथेनानै थानाय मोनसे हाग्रा सरकारा बेंथेनानै दोनाब्ला बेयाव थानाय जिखिनि जिब जुनार फोर बेफोर माने आलाय सिलाय जागोमोन आरो मानसिजों बेबायदिनो ओ दाङा बाजि जागौमोन आरो आरो मानसिजों दाङा बाजि जायोब्ला जों मिथिखायो दिनैनि मुगायाव मानसियानो बयनि जोबोद सोलो गोनांसिन मोनसे जिवारि जेसेबां आं गिदिरानो जाया मानो मैदेरानो जा मोसायानो जाया मानो बिसोर जुदि मानसिजों मोगा मोगि जायोब्ला बिसोरो माने सानसे नङा सानसे सानफा माफा सानफा माफा बेबायदिनो थैनानै माने बे बुहुम बिखानिफ्राय बे जिवारि फोरा गैया जालांगौमोन आरो मानो होनोब्ला आजिखालिथ' मैदेरानो जा बा माबायानो जा बिसोरखौ माने मानसिफोरा बेबायदिनो गुबुन गुबुन ओ मेसिनफोरजों बा बेबायदिनो बोरला बा बेबायदिनो माखासे हाथियारफोरजों गावनानै बुथारनो हायो दा बेनिखायनो जोङो जिब जुनारखौ खौ जुदि फोथांनानै लाखिनोब्ला बे बुहुमनिफ्राय जुदि गोमालांनायखौ जों होबथाना लाखिनोब्ला बेबायदि नेसनेल पार्कफोरखौ जों लाखिनाया जोबोद गोनां थार नङा होमबाथ नोंथां दा ओ थारैनो नोंथां समाबो जोंना जाबाय जिहेथु। जोङो उनफोराव सम मोनोबा रायज्लायफिनसै नङा होमबा नोंथां,
औ नंगौ थारैनो ओ औ औ नंगौ नोंथां आंनिफ्रायबो, माने गोबां मिथिनो मोनबाय नोंथांनिफ्राय आं माखासे मिथि फोरखौ मिथिहोनायनि थाखाय उननि समाव आरो बेबायदिनो मोन मोजां आयदानि सायाव सावरायनो लोगो मोनफिनगोन होननानै, आंनिफ्राय गोजोननायखौ नोंथांसिम जासिहरनाय थाबाय,
औ नोंथां थेंक इउ आंनिफ्रायबो,